हेल' औ
खालामदों
नै ओरैनो दंथ'यो
ओम हर हरनि जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामाखै
खालाम ओ खालामथ'आखै साहा फुदुंदोंमोन
ओ अह बेलासिनि
बेलासिनि सा लोंसै
औ दहायलाय मा ओंख्रि जानायमोन
ओंख्रिया जोंना माबामोन मा होनोमोनलाय आलु ज'ह'ल आमफ्राय
उम
बावबावबायसोरा औ हो हो आलु ज'ह'ल आमफ्राय जोगोनार बिजौनि फाजा जोगोनार बिजौ फाजा औ-औ।
जोगोनार बिजौआबो गोथाव जायो दा मोजां एवबा
औ
ओम ओम दालाय न'आवनो दं
औ औ
ओ ओम माइफोर गायखांबाय?
माइया गायथ'वाखै
उम
गायनांसिगोन नै इ सप्थायावनो गायनो एसे माबा लादों
खोथियाफ्राथ' जाजोब्बायानो दा
खोथिया औ खोथिया खासिया जावैनाय जादों जोहा उम
खासिया जावैनासो गायो न'
जावैनायाथ' जावैफेरामोन ओमफाय देग्लाय जावैनो होननानै
अ
जावैदों आरो
उम बै एस से दलहा दलहायावसो खासिया जावैनानै गायनाय खोनायो माथो
माबा जोंनाबो एसे दलहायानो जायो थेवबो माबा मोना आरोखि दैया थाबाय थाया आरो ओमफाय दा देग्लाय एसे बोथोरखौ मोजां बायदि मोननानै जावैनाय जादों नालाय दलहाबाबो दै माबा दंग' गैयाना
औ गायखांबासो स्र' जायोलै
औ औ बिदि नङाबा नङाबादाय खें-खें मोनबाय थायोना गायनांगौ दं गायनांगौ दं मोनबाय थायो जेरावखि थाङा
ओमफ्राय आब'आलाय जिफोर दायोना दाया
जिखौ दानायनि लाहार फाहार खालामनानै दङ'
गाव
दाथ'नाय जायाखै खुन्दुं-खुन्दुं आरि बायखाजोबनान दं आर
उम मा-मा दानो नागिरदों
गामसासो दानो नागिद
गामसा मा-मा रंनि
गोथां औ
गोथां गुफुर
गोथां उम फारि गुफुर लानोसै उम ब'-बर'फोरा दा बिदिखौसो गानखायोना
औ औ औ उम जगारफ्रालाय जाजोब खार दंजोबखायो
दंनाया दंजोबो उम
उम दायो मिं खुन्दुंफ्रा दामा बेसेथाय? केजियाव
केजियावथ' आं सोंनाय जायाखैलै केजिया माने फाखुवाखौसो बायदों नालाय आं
औ औ
केजिथ' बायनाय जायाख खै आं मथा हिसाबसो बायनाय जादों आरो मथायाव ओम म‌' मुथायाव बिदिनो सेजौ नैजि लायो
अ मुथा हिसाब बायोबा बांसिन लाब जायो ना केजि सिस माबायाव
माबा बे फाखुवा-फाखुवाखौ बांसिन केजि हिसाब फानो बायाखोमा मानसि
बाया न'।
उमहो।
औ।
बै माइदि आवाखौसो केजि हिसाब लाबोनाय बायदि मोनो आङो।
औ-औ उम।
उम।
ओमफ्राय बेयाव मा-मा नांगौमोनथाय?
औ बेयाव माने?
बे दानायनि लाहार-फाहारा?
लहार-फाहाराव।
ओ।
दानायनि लाहार-फाहाराथ' मा होननो। फासनिफ्राय।
औ।
ओइ गिबियावथ' सोंग्रोनानै लानांगौ जाहैबाय माब बा खुन्दुंखौ बबिनाव सागारनानै लाग्रोनांगौ जाहै बाय बिनिफ्राय सोंनांगौ जाहैबाय।
औ।
सों ओ सोंनायाव जोंहा मा नांगौ होमबा। ओरैहाय ओ सोंनायाव जोंहा हा ओरै क्रिल नांगौ जाहैबाय बबिनाव सोनो।
औ।
ओमफाय ओरैहाय खुन्था-खुन्था होनो। ओरै-ओरै दोनायखौ औ-औ इदि
ओमफ्राय खानजंजों खानोमोन नामा?
औ खायखांनानै सोंखांनानै इदिनो खायखांनानै
औ ओमफ्राय गान्दैयाव फानसिगोन न'?
औ बिनि उनाव गान्दैयाव फानसिगोन।
बेनि उनावसो थाराव बहायसिगोन।
बेनि उनाव नो-नो
औ नो खोनबगोन नो खनग्रोबावनांगोन ना।
औ नो खोनखांनानैसो थार्दआव थिखोसिगोन आरो।
उम औ ओमफ्राय बै माबा बै गाहायावदि ओरैजाय गोजौ गाहाय गायो बेखौ मा बुङोथाय? औ ग-गुरखाखौनो होनो न'? उम-उम औ ओमफ्राय बै
गान्दैया माबा मारै होनोमोनलाय बे खौ खिलाबारि ना माबा होनो जोंनियावश औ। उम। बेखौ नांथारगौ जायोना।
औ-औ।
उम।
औ उम-उम। लहानिबा गोग्गोम मोनसेयनो थाखा फाखा थाखाबाय न'।
औ-औ।
उम ओमफ्राइ बै मोजांखोनायाखैलै।
अ अ।
औ औ।
उम। ओमफ्राय बै माखुखौदि हमनानै ओरैजाय थांलाय फैलाय खालामो बे हम। ग्राखौबा मा बुङो।
र' र' र' बावबावबायसो आङो बेखौ।
माखासेखौथ' माखासेखौथ'। थियो र' आं रासोखौ मिथियो माखु मि। थियो ओमफ्राय मुस्रा मिथियो।
सं संख्ला मुसखौ संख्ल होन नामा।
मुस्राखौ औ जानो आं। ओ होनो खोमा संख्लाखौनो होनो खोमा आं जोंनियाथ' ओरैनो नलि। नलिसो होनो।
अ न'लि होनो न'। ओमफ्राय फार्स्टआव। ओमफ्राय आरो बै साग्राया जथर ना। जथर।
औ।
ओमफ्राय बै ओरै गिदिंग्राया सोरखि।
औ सोर। खि सोरखि दाङानाथा औ। सोरखिनिफ्राय दाङानाथायाव सानो बै माबा मायदि गोनांफोर आरो।
ओम-ओम।
ओम ओरैनोथ' सोरखिनिफ्रायसो बबिनसोयोना।
औ औ औ बिनि उनाव मा नामबावगौमोन ओमफ्राय।
जिदानाययाव।
औ औ खुन्थिया थंब्रै नांगोनना ओमफ्राय।
औ औ औ सालखुन्था ओं। सालखुथायायाव ओमफ्राय ओ माबा थाबाय मा होनोमोनलाय। बान गोजा ना माबा होनो।
बान गोजा बै ओरैजाय माबा आलाय। ग्राया ना। उम अ अ औ। बै ओरैजिं ओरैजिं जाों हाथाइगोनां बायदि दानलायनाया।
औ औ औ।
जोंनियावथ' बान गोजा होनो मा ओमफ्राय दस्राफ्राव मा होनोथाय। आलदा आलदा होनोना जाय।
अ औ औ जागोनदां होमबा बेनो।
औ।
ओमफ्राय बे। गनसे मोनसे गथा गन गोलाव होयोना बेखौ मा होनोथाय।
उदांगि गनसि माने औ अ अ बबेयाव होनायखौ होनदों नों
नो नो खानायनिया
ए नो खानायनि नो खानायनिया नोनि सिङाव उदांगि होयो ओमफ्राय औ ओमफ्राय इदि नांगौआ मिराद दंहाय फिसा फिसानो औ
गोसोखांलाय सायोबा
ओरै माबा थायोना मा होनो नो खाग्राया
नो खाग्रा
मा बावलायलांबाय सो नामफोरखौ आंहाबो दा बांनाय जायाना बां बांद्राय दानो होननानै जगार खालामगासिनोसो
खिथाबाजो गोसआव थायोना
औ
ओमफ्राय आब'आलाय मा मा आगरखौ सिनायो मिथियो
आगरा
औ
आगरखौथ' मा होनो सिनायनायाथ' सिनायजोबो
बुंनो हागोन ना
मा माखौ बुंनो जेनेबा दावराय मोख्रेब दं आगर गिदिर आगर गुबै फारौ मेगन माख्रि
माख्रि
औ
ओमफ्राय हाजो
हाजो आ औ हाजो आगर हाजो उम फाहार आगर दङ ना मेरला दखान दखान आगर ओमफ्राय उम
ओमफ्राय गोसोआव गोसोआव दंबायो
दंनायाथ' मेरला दं बर'नि आगरफ्रा
औ औ
उम
आं बावजोब बायलै
बावजोबायना
सो बै हायार सेकेण्डारि फरायनाय समाव एसे मोनदोंमोन ना
औ बे समाव लिरनांगौ जायोना एसे लिरनो मोनदोंमोन आंबो चन्द्र हाला होनलायनाय दंमोनहाय माबा माबा
उम
उम
माबायदि दखनाखौथो बांसिन गाननो मोजां मोनो आब आलाय?
जोंनाथ दा माथा जेनबा माइदि गोनांनि उम दाथ बेनो सोलिफिनदोंना मायदि गोनां आगर गुबै बिदन,
माथाफोरखौनो सिमपोल मोजां नुयो।
औ माथाफोर गानबानो मोजां नुयो।
उ उ इन्दिनिलाय गाननो लुगैया?
इन्दिनिखौ गाननो लुगैयो लुगैनाया नालाय थेवबो एसे अरनो हाया हाया जायोना
दामा एसे बारा जायोना अ
ओइ आं बांद्राय मोजां मोनाबोलै
ओ
जायखिजाया सिम्पोल एसे माबा दामि नुयो आरो बेलनो आं बांद्राय फसायद्राया आरो
औ
था ओ टाइमाबो जाबायना आगै दोनथ जाासिगोनदां ना? औ दे दे बाय